हां
औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंथां
दायो ओरैनो दङ
अ नोंथांनियाव आङो फंसे टपिकनि सोमोन्दै एबा आयदानि सोमोन्दै एसे मोनथिनो सानदोंमोन नोंथां
औ जागोन दे बुं दे
औ नोंथां जोङो जोंनि सुबुं माहारिया मागो फोरबोखौ जोङो गोबां गाजा गोमजा फालिबोनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ
औ बै मागो फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै फालिबोनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ औ दे नों थां अब्ला फोरमायलांदो
जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय गिबियाव मागो फोरबोखौ पुस दाननि जोबथि खालाराव ओ फालिनाय जायो ओ माने जोंनि ओनसो ओनसोलावहाय बांसिनानो सेथि खालाराव फालियो मागो दाननि उम जायफोरा बेरगुर सावो बेफोरो फुस दाननिफ्राय फालियो ओ दा जोंनि ओनसोलावबो सिगाङावहाय जेब्ला जों एसे उन्दैयाव उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोंनि ओनसोलाव माखासे बेलागुर सावनाय बेफोर बाय नुयोमोन जिगाबनि न' बानायनानै बे फोरखौ सावनाय नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनला गाहाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेलागुर सावनाय नेमखौ बावबाय होननांगोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो लावखार ओंखाम जानाय बो नुयोमोन नाथाय दा नुनो मोनला सो गुबुन हारिनि जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय दङ गुबुन हारिनि सुबुंफोर जाय जाय हारिनि सुबुंफोरा ओ दासिमबो बेलागुर सावनाय लावखार ओं ओंखाम जानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खं खुङो बिदिनो मागो दाननि सेथि खालारावहाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ सिबखोनदा हासिब जाय हासिबा जोंनि थाखाय बाहायजा थ' नंला बेफोरबायदि आरो मोसौनि खि एबा गोबोरखि बेफोरखौ ओ मोनसे गयनि बिगुर गय बिफांनि जेब्ला दा बिलाइआ सिरियो अब्ला बिगुरा सिरियोना बेखौहाय ससे हास'नानै बेयावहाय गोबोरखि हासिब बेफोरबायदि बा बाहाय जायै जेनेबा मुवाफोरखौ लाम मायाव गारनानै दोनहैयो आरो सोरांनाय एबार दावलाय गेसेेरनायनि सिगांहायनो ओ जिगाबनि जिगाबनि माला एबा बिफां बिफां फिथाय थायग्रा बिफांफोराव खानानै होयो आरो बेनिनो ओम माखासे माइरं जेनेबा माइब्रा माइरं बेफोरखौहाय सोमनानै दोननानै अखानायै फुङाव नङाबा मोनायाव सोरांसि जैहाय अन गुन्दै उवालावहाय अन गुन्दै देनानै माखासे सिबिंनि सिबिंनि फिथा ओ थावनि फिथा एन्थाब लारु बेफोरबायदि खालामनानै न' न' रानलायो न'निजों न'नि एबा ओ खाथि खालानि सुबुंफोरा जाफैयो आरो
औ औ औ नोंथां नोंथांमोननि औ औ औ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बै मागो फोरबोखौ गोबां गाजा गोमजा खुंनाय खुंबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदि बिदिनो ओ जोङो भेलागुर सावनायनि सानसे सिगांनो जोङो बै ओ जोङो मा ओ फेलागुर मागो दाननि सेथि खालार खालि जोंहा फोथायबोनाय दङदि फि था सावनो मोना बेब फिथा सावनो मोनि बेखाय मो मोनिखाय जों माने जों सुबुं माहारिफोरा बाय ओम भेलागुर सावनायनि सानसे सिगांनो माने फिथाफोरखौ दे खाना दोननाय जायो आरो जोङो माइब्रा जोसा बिदिनो देयो बेजों लोगोसे जोङो नालेंखरनि लारु बायदि जों सिबिंनि लारु बेफोरबायदि गोबां माने महर फिथा बानायनाय जायो जेरै फिथा लावदुम सिब थाव इफोरबायदि एन्थाब बेफोरबायदि मुंनि फिथा बायनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे जोङो मागोनि ओ मागोआव जोङो बेबादिनो जोंनि ओ न'खर खराव गोमालाङो थांनाय आबै आबौ ओ सोरहाबा बिमा सोरहाबा बिफा बेफोरबायदि गोमालांनाय सुबुंफोरनो जोङो गोथैसि बावनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि न'खरनि सुबुं सुबुं हिसाबै बिसोरो माखौ जानानै मोजां मोजां मोनो मा बायदियै द्रेस गाननानै मोजां मोनोमोन बेफोरबायदि द्रेस फोर खौबो बिसोरनि थाखाय बायनानै बावनाय जायो जाहाथे बिसोरो सोरगोआव थानानै बेखौ ओ माने बिसोरनि मुङै बावउनायखौ बिसोर मोनहै मोनहै थों होननानै जोङो फोथायनाय जायो नोंथां बेबादिनो औ बेबायदिनो जोङो बेनि अखानायै ओ ओ जोङो उम सुबुंफोरखौ एब बा जोङो फुावनो दुगै स्रां लोबस्रां ओ आलारि बाथि लगायनाय जायो। आलारि बाथि लगाय खांनायनि उनाव बिमा बिफा जोंनि न'खरनि बिमा बिफाखौ जोङो खुलुमग्रोनाय जायो। बेबादिनो बिमा बिफाल' नङा देरसिनफोरखौ गामिनि देरसिन गामिनि गामिनि देरसिन जि न'खरनि देरसिन सुबुंफोरखौ ओ जोङो ओ खुलुमनाय जायो आरो बिसोरबो जोंनो बोर होनाय जायो नोंथां आरो बेबादिनो मागो दमासि होनोब्ला जोङो मागो फोरबो होनोब्ला जोङो। ओ जोङो गोबां माने ओ जोंनि हारिनि हारिमुनि हारिमु बिनि जोङो गोबां नेरसोन थानाय बायदि नुनो मोनो नोंथां बेबादिनो बै माग गोआव जोङो फिथा सिथावफोरखौ जोङो ओ जमा जमा बै न'खरनियाव बै थांनानै जोङो फिसा फिथा जाज्लायो सुखु दुखुनि खौरां बुंलायलायो आलासि जाहैलायो आरो बिदिनो जोङो बा लोगोसे बै ओ न-न'खराव गासै ओ सिबो जमा जायाब्लाबो जोङो एसे दुब्लि बारि एबा जोङो ओ बहाबा जोङो लावखार ओंखाम जाहैनायखौबो जमा थांनानै जाहैनायखौबो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादि मागो फोरबो खौ बेबादि फालियोना नोंथां
औ फालियो जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालियो ओमफ्राय न न' ओंखारो खायफाया मेथाइ लारु फिथा जानो लेंहरलायो आलासि जानाय बेफोरबायदि गासिबो ओ नेमखान्थिफोर दङ आरो
अ नोंथां बे बादिनो जोङो मागोआव बिदिनो ओ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जोंनो गासैबो जमा एबा जोङो लोगो नांनानै जोङो मोनसे लावखार लावखार ओंखाम जानाय जायखो जोङो। बेखौ जोङो जा गासैबो जाज्लायनानै मोजां मोनो। सुखु दुखुनि खौरां रायज्लायनो मोनो। दुखु खैफोद फोरनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हानाय बायदि जोङो ओ जोङो सुबुङा ओ गासिबो माने खौसेथि बेखौ खौ जोङो बै मागो फोरबोआव ओ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ ओ मागो होनोब्ला जोङो गासैबो माने बै मागो फोरबोआव जोङो खालामनाय सुबुङा मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो ओ गोदो गोदाय दाय आजै आजौनि दिननिफ्रायनो फैफा बोनाय बेफोर आसार खान्थिफोरखौ लानानैनो जों सुबुंफोरा दाबो मागो फोरबोखौ बोसोर बोसोर फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। बेयाव जेरै औ फिथा देनाय फिथा सौराय जानाय ज' ज' ज' आबै आबौ आदै मादै गासैबो ज ज जज्लायनानै राय बुजायनाय सा लोंनाय आलासि जाहैनाय बै मागो फोरबोआवसो जोङो बै सुखु दुखुनि बांसिन न'खरनि खौरां बाथ्रा मोजां गाज्रि रायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायो नोंथां
औ नंगौ।
ओ नोंथां नोंथाङाबो ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथा ओ जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावथ' ओ फिथा लावदुम जाय जों थिख्लि फिथाबो होननानै बुङो आ बे फिथा जानाय खौ ओ माने मागो दमासिआव बे फिथाखौ जानायखौ नुनो मोना माने जोंनि बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे फिथा लावदुमखौ जायोब्ला मोसौनिया मोसौनियाव दुमालु जायो बेफोरबायदि ओ जानो हागौ बे फोथायनायनि थाखायनो जानाय जाया ओ ना? नाथाय सिबिंनि एबा थावनि फिथा जेरैहाय ओ माइब्रा एबा जोसा माइरं खौ उननानै ओ अन बानायो। बेफोरबायदि नो बेयावहाय सिङावहाय नारेंखल नङाब्ला गुर नङाब्ला सिनि बेफोरबायदि होननानै थावाव सावनाय जायो। नि अनगायैबो एनथाब ओबस एन फिथाबो संनाय जायो खायफाया नालेंखर लादु आरो जोंनि खाथिनि गुबुन गुबुन हारिनि ओ न' माने ओनसोलनि खाथिनि ओ गुबुन गुबुन हारिफोरना खाय या मुरिनि लादु जेरैहाय गुर आरो मुरि जों बानायनाय लाडु बेफोरबायदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां मानोना बेफोर बायदिनो नोंसोर नोस नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फिथा लावदुम जोंनि ओनसोलाव फिथा लावदुमखौ हुगुमा होननाबो बुंनाय जायो। बेखौ जोङो खाय निया नालें नालें खरनि गोजाजोंबो बानायनाय जायो आरो। खायसेया बेयाव सिबिन आंगुर मिथाइ बेफोरखौबो होनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां आरो खायफा खायफा ओनसोल सोलाव ओ ओ फिथा लावदुम हमनाया बेया इसे माने ओ आलादा आलादा रोखोमनि जायो आरो नोंथां। खायफाया ओ जो दौ जायखौ जोङो दैहु दैहु होनना बुङो बेयाव जोङो बेनि खुगा सायाव होनानै बेखौ थेथ्लि थेथ्लि गिलि एबा जोङो खुरैफोरावबो होनानै बेखौ हांनाय जायो आरो। गुबुनाव दा थार बिगाननि जुगनालाय जुगासो सोलायबोबाय थादों आरो खामानियाबो जोंहा मोनसे मोनसे रोंलांबाय थादों। बेनि थाखाय दानि जुगाव आरो आरो बे फिथा लावदोमनिफ्राय जोङो कुकाराव कुकाराव जोङो होनानै गिलास एबा जोङो ओ सिकनिनि ना मा होनो नों थां बेजोंबो होनानै औ रु-रुनानै जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां
नंगौ नंगौ जोंनिथिंबो खायफाया बेबायदिनो फिथा लावदुमफोरखौ माने गोदान गोदान आदबजों बानायनानै जायो आरो अन गुन्दैखौ थ' आजि खालि लि ओ उवाल गाइहहेजोंं देनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो
औ ग्रेन्डारसो बाहायजोब्बाय ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम मागो फोरबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै ओ एसे खोन्थानायनि थाखाय सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां
औ दे नोंथां